औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ ओ नोंथांजों आं सम फन रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ बिदिब्ला जोङो गुबै जयगायाव जोङो मोनसे आयदानि सावरायनोसै जोंनि बरनि दानाय ओ दानाय लुनाय जों एसे सावरायनोसै
औ
उम दानाय खुन्दुं लुनाय बेनि सोमोन्दै जों एसे नङा होमबा ओ दानाय लुनाय बा खुन्दुं लुनाय बुङोब्लाथ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि ए आबै आबौ बा आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जों बेखौ ओ लुनायाव जोबोद आखा फाखा जाबोखानायमोन ओ गोदो गोदो समावहाय आइ जोंनि बर आइजोफोरा दानाय लुनाय बा ओ खुन्दुं लुनायफ्राव जोबोद आखा फाखामोन आरो। ओ जोंनि जि ओ जोंनि ओ बर'फोरा बर'फोरनि जि आइजो माहारिफोरा दानाय लुनायाव जोबोद गोख्रोंमोन। बिथांमोना ओ उ मिथिंगाखौ। सिबिग्राखाय बा मिथिंगा मोजां मोननायलाय ओ ना मिथिंगानिफ्रायनो माखासे ए दानाय लुनायफोरखौ ओ दानायफोरखौ लादोंमोन बा ओ बायदिसिना आगर बायदिसिनाफोरखौ। मिथिंगानिफ्रायनो ओ बुथुम खुन्दुं लुनाय बा आगर एरनाय सि दानाय बेफोरखौ ओ बुथुमनानै लायोमोन आरो। दा खुन्दुं लुनाय होननाय होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा थाखाय जोंनो मोनसे ओ जोंनो जिनिस नांगौ जायो बेनो जाहैबाय जोंहा इन्दि एम्फौ। बे एनदि एफौनिफ्राय जोङो ओ हमनो हायो बे जो इन्दि एम्फौनि फ्राय बानायनाय जायोमोन आरो गोद समावहाय बिदिनो मोनसे इन्दि एम्फौ होनमोन नङा होमबा नोंथां। बे जायखौ जोङो। एमफौ लाथा एम एम्फौ लाथा होननानै बुंनाय जायो जोङो बे एम्फौलाथानिफ्राय मोननाय जि बै फिथोबनिफ्राय जों ख लुनाय जायोमोन जोंनि आइजो माहारि। ओरैबायदिहाय दिहुनोमोन बे खुन्दुंखौ। ओ मोनसे। जानो थावख्रि लुनाय होनना बुङो थावख्रि लुनाय। बै आ। बे खु इन्दि एम्फौनि जि सिथेब बे फि थोपखौ ओ बे फिथ खुन्दुं बानायनो थाखाय याव सोमनानै बेखौ लानाय जायो। जायोमोन आरो गुरै खालामनानै बे थावख्रि थावख्रि बा बे ओ फिथोबनिफ्रायनो लुनाय जायोमोन आरो ओ जोंनि आइजो मा हारिफ्रा माखासे ओ सिफोरखौ बिदिनो दायोमोन आरो ओ खुन्दुं लुनायफोर बिदिनो ओ बानायोमोन आरो गोदो निफ्रायनो बर'फोरा खुन्दुं लुनाय आरो गाब सायखनायाव जोबोद आखा फाखामोन ओ बर' ओ हिन जाव औ बर' हिन्जावफोरखौ ओ आयदाफोराव फेजेन हाग्र नङा होमबा नोंथां ओ जोंनि आइजो माहारिखौबो ओ फेजेननो हायामोन दानाय लुनाय ओ मानोना बर' आइजोफोरा ओ खुनसे लुनानै गावसोरनि नांनाय आयजें जोमफोरखौ गोसो बायदि लायोमोन बिथांमोना आ आरो ओ से न'खराव सिफोरनि आंखाल जानाय बेफोरखौ ओ सुफुङो बिसोरो मिथिंगानि ओ समायना महर बिफां-लाइफां जिब-जुनार ओ दावसिन दाउला बायदिफोरनि महर मुस्रिफोरखौ गावसोरनि आगर आखाइनि रोखा रोखायै बेरखांहोनाय खौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां ओ बिदिनो बर'नि ओ जि जोमफोराव ओ गाब गोनां गोजा होननानै ओ बुंनो हायो आरो जों नङा होमबा नोंथां ओ बर'नि जि जोम होनना बुंबाथाय माखासे गाब आरो माखासे आगरफोरजों बुंफबनाय जोबोद समायना रमायना नुयो नङा होमबा आ बिदिनो जोंनि आइजो माहारिफोरा ओ गोजा गोमो गोथां नङा होमबा बाथ
औ औ
बिदिनो ओ गोमो गोमो दावदै ना ओ आरो गोसोम बायदि बायदि गाबफोरखौ दानानै लायोमोन नङा होमबा नोंथां ओ बिसोरो बा जोंनि आइजो माहारिफोरा ओ बबे गाबजों बबेखौ ग्रोबहोयोब्ला माबायदि समायना जागोन बेफोरखौ बिथांमोना खोब सानहाबनानै ओ मा होनो सि दानाय बा खुन्दुं लुनाय बा जि अगरफोरखौ बिदिनो बिथांमोना ओ दानो दायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ
दा नोंथांनि नोंथाङा दा जोङो सि दानाय लुनायनि सोमोन्दै बा दानाय लुनाय बेखौ आथिखालाव मा रोखोमै दानाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो
गोदो गोदो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि बे नि सनायाथ दाबो सोलिबोगासिनो नङा बेनो थेवबो बारा गैलिया आरो ना बेफोरो जोबस्रांनो हमबाय जिहेथु ओम जोंनि हा हथाइ बाजारावनो मिसिन एबा इन्डास्ट्रिफोराव बानाय नाय बेफोरो बांसिन जोंनि हाथाय बाजाराव ओंखारो जिहेथु जों बेखौ बांसिन जोंनि बर' सुबुंफोरा बायनानै गानो नङा होमबा
औ नंगौ
औ ओम बेनि बेनि अनगायैबो आरो ओम जोंनि सुबुं जोंनि सुबुं माहारिया आरोबाव
औ
औ बेनि अनगायैबो आरो जोंनि सुबुं माहारिया एबा हिन्जावफोरा ओम जोंनि जोंनि ओनसोलनि जे जोंनि ओनसोलनि जिहेथु ओम बिफां बिफां लाइफांनि बिफां लाइफांनि बि-बिलाइ बिफां लाइफांनि बिलाइ बिगुरफोरजों गोदो गोदो गोदाय गाबगायोमोन नाथाय नाथाय दानि जुगाव जों निया गाब ओंखारबाय जिहेथु जोङो जोंनि गोदो गोदायनि बाय दि जोंनि मिथिंगायाव मिथिंगायाव मोननाय गाबफोरनि गोनांथि गैलिया बे बेफोरबायाददिनो जोङो दा दासान्दि जोङो इन्डास्ट्रि एबा बेफोरबादि गेदेर गेदेर माबाफोराव फार्मिंफोराव गेदेर गेदेर जोङो बेफोरबायदि गाबखौ गाहोखानाय जायो आरो आरो बेबायदिनो आरो बेबादिनो जोंनि बे उन उल खुन्दुं एबा बायदिसिना बायदिसिना मुवाफोरनि खुन्दुंफोर खुन्दुं फोरखौ जोङो उम उम गाब गोनां मोनखानाय जायो नङा होमबा
औ नों
औ आरो ओं आरो बे आरो बेफोरजों लोगोसेनो ओं आरो बेफोरजों लोगोसेनो गोदो दानि जुगाव दानि जुगाव जों जोंनि जोंनि माहारि जोंनि माहारियाव बेफोर बादि सान सोंनायखौ नुनाया एसे खमजासै आरो जिहेतु औ जिहेथु गोदो गोदाय गोदो गोदाय साल खुन्था गायनानै बिदि हिसाब सोंनानै बेफोरबायदि बायदि हिसाब सोंनायाव बायदि मुवा नांगौ जानाय जेरै गान्दै गनसा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि उम हिसान दानायाव बाहायनाय जायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ बे फोरबायदि रोखोमैनो जों औ
औ बिदिनो जोङो दानाय लुनायफोरखौ औ दानियाथ' दानाय लुनाय होनोब्ला बा खुन्दुं लुनाय होनोब्ला ओ दावगालु मुगायाव जोङो एसे आलादा रोखोमै जोङो दानाय लुनायखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा बानायनो
औ औ
जोङो माखासे ओ जोंहा मेसिनारि जिनिसफोराव ओंखारबाय जोङो मेसिनफोरजों दा मा माने खोब खम समनि गेजेरजों जों बेफोरखौ ओ दाफुंनो हायो नङा होमबा बेनो बे लेखायै जोङो से उम दखना सि फास्रानो फालि बेफोरखौ जों जों दानो नाय नुनो मोनसै दा नाथाय थेवब्लाबो जोंनिआ जोंनि जि गामियारि ओनसोलफोराव जोङो दासिमबो आखायजों सि दानायफोरखौ जों नुनो मोनो। माखासे गामिफोराव दासिमबो थाथखालजों जि दायो। जोंनि माखासे बर' ङो बेफोरखौ दायो गोबाङा ओ फालांगिबो खालामो बिदिनो आरो सि ओ सि बायदिसिनाफोर दानानै ओ थारैनो जोबोर ओ मोजां ओ बेफोरबायदि फालांगि खालामनाया बिदिनो फालांगि खालामनो नांगौ। ओ जो दखना बे दखना नायफोरखौ जोङो रावबो बावनो नाङा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जे गो औ गोद औ गोदोनि समावथ' जेबो मेसिनारि जिनिसफोर गैयामोन ओम जि मिथिं नाय ओ जि आगर बायदिसिना बेफोरखौनो ओ बानायोमोन गोदो समाव मा होनो ओ जोंनि गोदोनि ओ आइजो माहारिफोरा ओ मिथिंगानि जि समायना नुथाय ओ दाउ ओ बायदिसिना दाउ बिरनाय बा दावराइगां बेफोरबायदि माखासे माबाफोरखौ ओ नुथायाइफोरखौ लानानैनो माखासे सि दानानै आगरफोरखौ ओ एरखांनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां? बिदिनो ओ गोदो समनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो जोंनि जि खनाय बा दानाय लुनाय बेफोरो ओ जागायबोदोंमोन आरो बेनि बे दानाय लु जोंनियाव ओ दंङ आरो बिदिनो ओ जोंनि माखासे हारिमु खो बे दानाय लुनाय जि गान्नाय जोमनाय बेफोरनो लाखिनानै दं आरो नङा होमबा नोंथां अ ब्ला नोंथांजों दानाय लुन खुदुं लुनायनि सोमोन्दै सावरायनोनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। नोंथांनिसिम रोजा रोजा साब साबायखर‌ थाबाय बिंदिया जो सावरायनायखौ बेख खिनियावनो दोनथनसै बिदिब्ला।
न' न'।
दे बिदिब्ला।